नोंथां गोजोन सानजुफु नोंथांनिसिमबो
अ आं नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
औ नोंथां माने जोंहाथ' बांसिनानो आबाद मावग्रा नालाय बेखायनो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बेयाव ओ मा मा आबाद दङ बेनि बागै सावरायजागोन नोंथां
अ सावरायनो हागोन औ नोंथाङा हाजायो हानायाथ' औ औ औ जागोन जागोन नोंथां मेसें बोथोरनि गायनायखौ फोरमायसै ना
औ नोंथां दे
ओ मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो बुंनो हायो मेरला आबाद दङ जोंहा ओ बेफोर बायदिजोंनो गायनानै एबा फोनानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो आरो न'आव जानो आबो ओ एसे एनै न'आव जानो हायो।
बुंनो थाङोबा
या गोबां दं आरोना जेरै जोङो बुंनो हायो ओ उम जोगोनारबो थाबाय लाव थाबाय आरो मु मुला बेजों लोगोसे गाजर अलखफि अलखफि बान्दा फि फालें है दं आरो ना गार सबाय बिमाफ्राबो मेसेङाव मोनो मेसेंनिया मेसेंनिया आलादा थाखायो आरो
बेफोरबायदिखौ जों गायनो हायो आबाद मावनायाथ' जोंनि माबायावनो दंखायो दंनाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय एबा आसाम हादोरानो मावनानै बेखौनो जाबोनाय हिसाबै जोंङो मावनो हायो आरो बुंनो हागोन ओ बेबायदिनो गोबां दङ जेरै गिदिर गिदिर हा आबाद मावनाय जेरै जोंङो बुंनो हायो बेसर बेसराबो जोंङो गोबां हायाव मावनाय जायो। आरो बेजों लोगोजों गुजि दं आरो ओ दङ बिदिनो सान सान बिबारखौबो जोंङो आबाद मावो आरोना बै सान बिबारजों जे जों थाव जायोना नोंथां जों न'आव जाग्रा थावा बैफोरबायदि थावखौ जोंङो बेनिफ्राय जा मोनजायो आरो आरो बेजोंनो दङ
आ आरो औ आं बुं बुंनो थांबाबो मानि आजि खालि बै मा होनो मेसेंनि माइ होननाय दं बै बेखौबो गायनोसै आरोना दानिया माइया मेसें दैलां दंलायसिनो नोंथां माने दैलांनिया दैलां आलदा मेसेंनिया मेसेंनि आलदा बेफोरबायदि गायो आरो ना
आंङो मोनसे मोनसे जेनेबा खोन्थालांसै जोंङो बेसर आबाद मावोब्ला जों मा जायो एबा मा मोनो बेसरजों बेजों खोन्थालांनोसै जोंङो बेसर आबाद मावनोबा जोंङो गिबियावनो ओ हाखौ हाल एवगोरना लानांगोन आरो मैगंफोर फोयोब्ला खोथिया मैगंफोर फैयोबा एबा गायोबा जोंङो गिबियावनो गिबि खामानियानो जाहैबाय जोंङो हाबा हायाथ' नोंनाव थाखागोन जेनेबा नों आबादारि नालाय बै आबादारिनि हायाव जोंङो गिबियाव मा खालामगोरनांगोन जोंङो बेयाव हालेवग्रोनांगोन आरो ना हालेवखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन बे हालेवनायखौ हाखौ एसे रानहोनांगोन आरो मेसें बोथोरनि मैगंङाथ' गासिबो मा दैयाव दै अखा नांबा एबा अखा सिरिबा एबा हाबा माइ माबाया जा नागिरा आरो आबादा जानो नागिरा जायनि जोंङो जों हाखौ गोरान खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंङो मेसें बोथोर होननाय मानि जोंङो बे हा गोरानाव जानाय मैगंफोर बेफोरासो रज' खायो दै गोनां एबा दै ब थानाय बेफोराव जाया आरो नों ओ दै
दैबारियावबा गायबा बेयो रज'नायानो‌ नंखाया बे थैलां खागोनसो बेबायदिनो जोङो मानो गिबियाव हालौग्रोनानै लाबाय बिनि उनाव हालौनायनि उनाव हाखौ एसे रानहोबाय हा रानहोनायनि उनाव खनसे हालौबाय खनसे हाल एवनायनि उनाव हाग्राफोर दंबा हाग्राफोरखौ गारस्रांनानै लाग्रोबाय गारखांनायनि उनाव जोङो आरो बिदिनो‌ फे खनथाम खनब्रैसो हालौवनानै जोङो मा खालामनांगौ हाखौ दुफु दुफु खालामखांबा जों मै होनां नांगौ आरो ना मै होबा मा जायो बै हालौखोन्दा हा जाय हाब्रां थायो बै हाफोरा समान जायो आरो मोसौजों जोङो आरामनो
उम मोसौजों आरामनो मै होनानै जोङो बै हाखौ हाब्रांथा हाब्रां हा थानायखौ जों समान खालामनानोहाय दोननो हायो बिनि उनाव जोङो जारनिफ्राय लाबोनाय एबा जोङो बेसरफोरखौथ' जोङो न'आव जेनेबा जोङो दोननोबो हायो बै जोलैफोर खौ बेफोरखौ जोङो फुयैनो हायो जेरै लाफा मैगं थाबाय लाफाखौबो जोङो ओ खुयैनो हायो दे जोङो न'आवनो दोननानै मुला थाबाय मुलाया- मुलाया एक्सुलि बायनाया साबसिन जायो आरो ना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बै मुलाया रज'नो नायगिरा आरो ना जों न'आव दोननाय जुलि दोननाय मुलाफ्रा रज'नो नागिरा बिनिखायनो जोङो हाथायाव बायनानै खुयो बा साबसिन जागोन आरो बोथोर गिबि जोङो आ दिहुननो हायोबा मैगं थाइगंखौ मेसेंनिखौ जोङो गिबियै बै बेसेना बारा मोनो आरो खस्थ'बो आरोना नोंथां माने नों सिगां दिरुननांगौआ नों एखमबा अखा लोगो मोनगोन एखमबा ओ माबा मोनसे लोगो मोनगोन आरो ना बेनि थाखायनो गिबिसिन दुइहिनन्नायाबो
आरो जोङो बुंनो हाबावगोन मुलाफोरखौ जोङो हाथाइनिफ्राय बायनानै फुयैनाय आरो गाजर-गाजरखौथ' जोङो बायखाथारनांगोन आरो हाय जोङो बायाबानो बेयाव मानो मा थाङानो बेदर थाङानो आरो जोङो ओ सामब्रामफोर फोरखौबो जोङो खुयैनो हायो आरोना जोंनिथिं ओरै बांद्राय खुयैनायखौ नु नुवा ओरै जोंनि ओरै सोनाब सोनाब साइडजों जेनेबा जोंनि दस्रा हादरसा बैफोराव मा खालामनाय जायो सामब्राम खुयैनाय जायो जोंनियाव माने गायोसो आ आरोना बे सामब्रामखौ जों न'आव ओरैनो जानो थाखाय दुन्दियाफोर बायदि जों जानो थाखाय जों गायोसो औ दुनजिया दं दुनजियाबो मोनसे मा होनदों मेसेननिनो जेनेबा जोङो जाग्रा मैगंखोनो होननांगोन जों मैगंद्राय नंला जेनेब बा बियो जों होफानाय मोदोमनो थाखाय माबा मोनसे ओंख्रियाव जोङो ओ मो होदानै मोदोम होनो थाखाय जोङो दुन्दियाखौ फुयैनाय जायो दुन्दिया माने मेसेङाव बयनिफ्रायबो गोनांसिन आरो नों जेखि ओंख्रि जाया जों दुन्दिया होनांगोन नों मैद्रु जाबाबो दुन्दिया होयो माबा लाफा ओंख्रि जाबाबो जों दुन्दिया होयो आलुआवबो जाबा जों दुन दिया होयो लाइयाव जाबाबो जों दुन्दिया होयो कफिजों जाबाबो जों दुन्दिया होयो दुन्दिया मा होनो मा होनो गासिबावबो सोलियो आरोना बाथोन जानायावबो जों मा खालामो दुन्दियाखौ जाफानाय जायो बेबायदिनो गोबां मा होनो ओंख्रिफोरजों जों दुन्दियाखौ होफानानै जायो। जेरै जों मस्लाफोर जेबा माबा मोनसे जिराफोर होनायफोरबायदि बेखौ होफानानै जायो आ नोंथां बिदिनो गोबां दंबावो मेसेंनि मैगङा बुं आं बुंबाथ' जेनेबा जो बुंजोबनो हानाय नङा नोंथां बेनिखायनो आङो बिसिमदो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय ओमफाय दानिया नों थाङा बे दैलांनि मैगंफोर मोननायखौ खोन्थानो हागोन नामा आंनो इसे नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबाथ' गासिबो जेनेबा मैगं थाइगं आरो मा होनो बिदिनो जोंहा गोबां माखासे मैखोम दैज्लां बोथोराव मावग्रा आबाद आङो मैगंफोरखौ बारा होनाब्लानो जेन'बा बांसिन रां खामायनो हाग्रा आबादफोर दैज्लांनि आ बेखौ फोरमायनोसै दा जोंहा मैखोमै जोंनि जोंनि ज बे जोंनिथिं मावग्रा होनोब्ला माइ आबाद जोंहथ' मिथिखागौ जेनेब जों
माइ गायग्रा जोङो माइखौ मारै गायो बेखौ जों मिथिखायो। माइ माइ जिनि होनो रोखौ जोङो ओ जोङो बे बोसोराव गायनानै मोननाय माइखौ जोङो बे दानि बोसोराव गायफननो थाखाय जोंनो जोलि दोंबाय जों बेखौ मा खालामो सिगाङावनो जोङो गसे सोनानै जों बेखौ गाजा ओंहखार होनो थाखाय न' खाथिनि फुख्रि बा बिदिनो गावखौ जोङो सोमनानै दोन जेब्ला जों बेखौ सोमनानै दिनै
जेब्लासिम गाजा ओंखारा अब्लासिम जों बेखौ सोमनानै दोनबाय थागोन सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ फोखांनानै जोङो हालेवनानै लानाय हायाव जों बे माइज्लिखौ फोगोन आरो बेनि उनाव बेयाव ज गोबाव थानानै ओ खोथिया रज'गोन जाय खोथियाखौ जों मा खालामनांगौ फुनांगौ आरो फुनबासो फुनानै जेब्ला बियो गायजानायसिम जाबाय अब्ला जों फु‌ फाय फुनानै अब्ला जोङो हाफोरखौथ' जोङो हालौवनानै लाखानानै थायो जोंङा जेनेबा जों आथिखालावथ' मोसौजोंनो हालौला ट्रक्टरजों हालवो ट्रेक्टर जों हाखौ मोजां हाब्रु ग्लेब ग्लेब खालामनानै मोन्नानै जों बेयाव माइखौ गायनांगौ सोरनि उनाव मोनो आरो मोननानै जों बेखौ ओ जानो थाखाय बोसोरनि जानो थाखाय दोनबाय ओमफाय ओ माखासे ओ उफ्रा जानायखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो आरो ज महसेयाव बिदिनो मोनो ओ दाथ' थांबाय गुजौ गाहाम थांबाय दामा बिदिनो गोबां मोनो आरो जों बेखौ फाननानै जों गोबां रां मोननो हायो आरो दंबावो जोंहा जुं खाम आबाद जुखाम आबादा जोंना ओरैबादि मोनसे ओ रां रुफा खामायनो हाग्रा मोनसे आबाद मानो होनना बुङोब्ला जोंना जुखामा ओरैबायाददि मोनसे जेनेबा जोङो बेखौ कुइन्टेलावनो गोगोम दाम मोनो आरो ना। जों बेखौ केजि हिसाब फाननो हायो होम जों बेखौ मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो होम जेन'बा जोङो हाफोरखौ हालेवनानै लाबाय जों बारा हालौवनानै थानाय हाग्रा थैनानै एसे दुहु दुहु जानांगौ आरो हाया बिसोर सिगाङाव बेयाव दै होनाङा गायखांनायनि उनावसो होनांगौ बे दैखौ माने माबै होनोबा जेनेबा जो आलु गायनाय बायदि जो नांगोलजों सिन बोनानै बेयाव रं गरसे गरसे गरसे गायलांगोन फाय जों बेखौ फबनानै जेब्ला ओ रजयो अब्ला बिनि गेजेराव आलि बानायना दोननानै जों बेखौ दै होनांगौ आरो मानो होना बुङोब्ला जुंखाम आबादा दैनि गोनां जायो जाय जाहोनाव जो बेखौ दैज्लाव मावनाया साबसिन मानो होनना बुोब्ला जोंहा दैज्लाव अखा मोनखायो बेखायनो जोङो अखा मोननायनिफ्रायनो मा जायो बेराद मोजां रज'यो आरो आरो जोंहा बे बेनियाव माखासे रासायनारि मुलिफोर होनांगौ जाहाथे बेयाव एम्फौफोर जानो हाया बा हाग्राफोरा रुजुा आरो आथिखालाव रासायनारि मोनसे मुलि मोनखाससे जुखामनि आबादनि थाखाय माइ आबाद बायदिनो जेन'बा साइद खाथिनि हाग्राफ्रा थैजोबगोन बा बेनि बेयाव रजनाय हाग्राबो थैजोबगोन। खाालिबो जुखाम आबादाल' बासायगोन आरो बेयो मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनलियो जुखामनि थाखाय जायनि जाहोनाव मा खालामनो हायो। आबादारिफ्रा बेखौ मोजाङैनो मावनो हायो आरो ओ बेयावबा खरसा थाङो थांनाया एसे नोङो बिदिनो बेराफोर दुमना होनांगौ मोसौआ जायो नालाय दा बिदिनो जोङो फिथाइखौ मोनोब्ला जों फिथाइखौ खानानै मा खालामनांगौ जायो फिथाइखौ खाबाय जोङो खानानै बेखौ जों फोरानबाय ओमफाय बे बेगरखौ जिरनानै खाम फाननो हायो आरो जों गुन्दै खामनानैबो फान्नो हायो। ओमफाय जों फिथाइखौ खाखांनायनि उनाव मा खालामो बै फिफांखौ खौ जोङो दामफायनानै मोसौनो होनो हायो आरो बिजों मोसौआ जोबोर मोजां जायो मोसौआ बेखौ आरो गाइखेर सेरग्रा मोसौबो दङबा जोङो बेखौ गाइखेर सो गाइखेर मोजां होनो थाखाय बिराद मोजां जेन'बा अ ओ मोसौया जानानै बेनिफ्राय गोबां रोखोम भिटामिन प्रटिन मोनो जायनि गेजेरजों बिथांमोननि गाइखेर ओंखारनाया बुरजा जायो। आरो दंबावो जोंहा ओ फाथो आबाद फाथो आबादाबो जों दैज्लाव मावनो हायो ओरैबायदि मोजां फा ओ बादा ओ जायखौ जों गोरलैनिफ्रायनो जोबजासिम रां खालामामायनो हायो बेबो बिदिनो जेनबा ओजों हाग्राफोरखौ ओ दुब्लिनि बा जे जायायाव फोगोन बेनि हाग्राफोरखौ जोङो ओ थाखाय दुहु दुहु खालामना हालौनोबो ट्रेक्टरजों हालौनायफ्रा जायो मानो होनना बुंबा मोसौजों हालेवनायाथब्लां बिदि गेब्लेया जों जायखौ ट्रेक्टर रटार होनो बेजों हालौनांगौ बि उनाव मा खालामो जों बेयाव उम बे फाथोनि बेगरखौ फोबाय जेब्ला रज'यो अब्ला जोङो। हाग्रा एसे फुनानै होनांगौ उम जाहाथे मोसौ-मोसौ हाबनानै जाया आरो बिनि ओ मा खालामनो हायो जोङो ओ बिदिनो बेराफोर मुस्रिफोर खानानै होनो हायो जायनि जाहो याव मोसौफोरा हाबनो हाया जाहाथे बेना जों गोरलैनि- निफ्रायनो जों मोननो हायो रां मोननो हायो होनना बुंब्ला आथिखालावथ' बांसिनानो जेन'बा ओ फाथो खौ जायोआनो ओंख्रि सोरबा ओंख्रि जायो सोरबा उम एवनानै जायो। बेनिफ्राय जों मा खालामायो जेनेबा जोङो एसे फुख्र'नानै फाननो हायो नांगौखिनिखौ जोङो दोननो हा- दोननानै मानो होनना बुङोब्ला ओ बारा खोब खोब रज'योबा जोंहा बेयाव ओ दैनि गोनांथि औ मा खम जायो नालाय बेनिखायनो जोङो बारा बुरजा दोननो नाङा आरो। उम बिजों ओ उनाव बेखौ गोजौ खालामनानै जों बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जों बेनिफ्राय दुरुं बरननो हायो। फाथो सेरना बरननो हायो मारै होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ दानस'नानै गुदियाव- दाननानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनांगौ मान लङाफ्राव बा दंग'फ्राव सोमनानै दोनहैनांगौ बिनि उनाव जों बेखौ संखानाय उनाव बेनिफाय जोङो माबा खुंनांगौ ओ खुयोब्ला बिनि बिुरखौ खुयोब्ला जों बे बिगुरखौ जोङो दुरुं हिसाबै फान नो हायो आरो बिनि मा खालामबावनो हायो बै माबाखौ थालांनाय फाथोखौ जोङो मा खालाम खालामनो हायो ओ फाथो सेरनाय हिसाबै बाहायनो हायो दैज्लां बोथोराव जोंहा रां खामायनो गोब्राब नालाय बेनिखायनो मा खालामनो हायो जोङो ओ बेखौ जोङो गेस बा अराव गेसखौथ' नंला अराव ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव बनफोरा गिसि जायो नालाय बे गिसियाव जोङो बे सेरनांखौ सोनानै होयोब्ला सावनानैसो सुनानै होयोब्ला अरा मोजाङैनो जोङो। ओ दा बेबादि- यैनो ओ जोङो बेखौ आथिखालाव बाजि गाहाम मुथाव फाननो हायो जोङो ओ जाय- रां खामानियाव गोबां मदद होयो।